हेल' हेल' औ। औ नों औ खोनादों नोंथांनाव। नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै रायलायनो थाखायसो कल हरदोंमोन आङो
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ बे टपिकआ जाहैबाय जेनेबा आथिखालाव बेावहाय जों इलेकट्रिसिटिनि सायावहाय बेखौ सावरायनो नागिरदोंमोन आरो
औ औ जागोन नोंथां औ सावरायजागोन दे
नोंथाङा मा सानो आथिखालाव जे इलेक्ट्रिसिटि जेनेबा इलेक्ट्रिसिटिनि दारै जेनेबा जोंनावहाय मुलाम्फा जादों ना खहा जादों
नोंथां जोंनियाथ' इलेक्ट्रिकनि बागै बा मोब्लिबनि दारै जोंना माखासे जोंनि गेजेरावहाय मोजांबो लाबोदों आरो माखासे गाज्रिबो लाबोदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेनि गेजेरावनो आङो जेनेबा माखासे माखासे मोजांनि बागै फंनैसो फोरमायग्रोनोसै आरो नोंथांनो जोंना गिबियावनो मोब्लिब फैनाय लोगो लोगो जोंहा खोमसिनिफ्राय स्रां मोननाय सुबिदाया जोंनाव गिबियाव फैग्रोदों आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो जेरै जोङो सिगांनि समावहाय जेनेबा लाइट गैयामोन बाथिसि बा साथि बा लेन्थनफोरजों जों थानो गोनां जायोमोन नाथाय जोंनि गेजेराव दा मोब्लिब फैनानै जोङो स्राङै थानो हानाय बायदि सुबिदा मोनबाय आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां जुदि दानि जुगावबो मोब्लिब गैया होनोमबाथ' जों बिराद खस्थ' गोलैगौमोन
बासायनाय माने समनि बासायनाय जोंना बुहुद फैदों आरो ना मोब्लिब फैनानै जेरै जोङो माबा मोनसे खामानि मावनाय मानाय जोंना गोबां मोब्लिबजों मेसिन बायदिसिना ओंखारदों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बुंनो थाङोबा जोंना मबाइलफोराबोथ' जोंना इलेक्ट्रनिक बुस्थु नालाय नोंथां
औ
जेरै जोङो माखासे गोजान जायगायाव थानायफोरखौबो जोङो दान्दिसे बा सेकेन्डनि समावनो जोङो रायज्लायनो बा खबर लानो जों गोजान गोजान जायगायाव थानाय मानसिफोरखौबो जोङो नायनोबो हायो भिडिअ कलनि दारै जोङो
औ औ
ओ बेनि उनाव आङो बुंनो सानो जे माखासे खामानियाबो जोंना फाच जानो हमदों आरो ना जेरै दानियाथ' जोंना गोबां मेचिनफोर दङ जेरै माइ गायग्रा माइ हाग्रा ट्रेक्टरफोरबो ओंखारबाय जोंना आरो खारग्रा गारिफोराबो जोंना इलेक्ट्रिकजों ओंखारबाय आरो ना नोंथां जायनि गेजेराव जोङो माखासे खामानि बा मावनाय दांनायफ्रा माने जोंना थाबै जानो हमो आरोना आरो जोंना माखासे दे बुंलाय नोंथां
औ नोंथां माने जोंथ' जुदि मुलाम्फानि बागै बुंबाथ' गोबां दङ
औ औ नोंथां औ
औ नाथाय खहायाबोथ' दङ
दङ दङ नोंथां गोबां खहा दङ जोंना इलेक्ट्रिकनि दारैबो
औ थ' नोंथाङा मा मा सानो खहायाव मा मा दं होननानै
गिबियावनो जोंना खहायावहाय जोङो इलेक्ट्रिक होनना बुङोब्ला बियो मोनसे गिख्रंथाव आरोना नोंथां माने जायनि दारै जोङो बाहायनो रोंबासो माने मोजां नङाबा बाहायनो रोङाबा माने जोङो दान्दिसेयावनो माने जिउ गोमानायनिबो खाबु थायो आरोना नोंथां जेरै ओ जोंना दा जों बाहायबाय थानाय मोब्लिबा मोनसे जायगायाव जेरै सर्ट जाना थायोबा मोनसे जोंनि लगायनाय वेर बा थारफोरा जोंनिया ओ नुजाना थायोबा मोजां जायाबा माने जोङो बेयाव दां फ्लांना लायोबा जोङो सर्ट जायो आरोना लोगोसे जोंनि जिउआआबो माने खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो आरोना बेफोर
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंना ओ मोब्लिबनि दारै जोङो जेरै गोबां अर खामनाय बा ओनसोलफोराबो जों गिदिर गिदिर टाउनफोरावहाय बेबायदि ओ सर्ट जानानै जोंना थारजों थार नांजाबलायनानै जोङो अर खामनाय आरो जायगाखौ जेनेबा खामहोनाय बायदिसिना जाथायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां बिराद गिख्रंथाव।
औ नोंथां औ नोंथाङाबो माखासे जेरै मोब्लिबनि दारै खैफोद लाबोयो नै बेफोरनि सायाव नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ बुंनो हागोन नोंथां दाथ' बांसिनानो बेनो इलेकट्रिक सक जानाय मानाय आरो दानि जुगावथ' गिदिर गिदिर टावार दंसै जोंनि जायगायाव नङा होनोमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
जेलानो अखा हायो बारहुंखा बारो होमबा बिराद गिख्रंथाव जायो आरो।
औ औ
ज' सारन्थाइ गावनाय बेफोरथ' इलेक्ट्रिसिटिनि दारैबो जानो नागिरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
ओमफ्रायो बेखौनो सानो आंबो इलेक्ट्रिसिटि गैयामोनबा जों बिराद खस्थ' थागौमोन गोदोनि समावथ' गोदोनि समावथ' इलेक्ट्रिक गैयैनि हिसाबैनो जेनेबा बाथि लेन्थनफोरजोंसो थांनांगौ जायोमोन दा गोबां सुबिदा होबाय आरो।
औ औ
नङाबा बेफोर सुबिदाखौ मोनाबाथ' दा खोमसि खोमलाव थानांसिगौमोन।
औ औ।
बेजों लोगोसे जे दानि जुगाव जेसेबां मिसिन सिन बायदिसिना ओंखारदों गासिबो कारेन्टजोंनो जाजोबो।
जायो जायो औ।
औ दा इन्डास्ट्रि सालायनोबाबोथ' कारेन्तनो मेन
औ नंगौ नंगौ।
थ' जानाय नङा
औ औ।
आंबो बेखौनो सानो गोबां जोंखौ मदद होबाय होननानै।
औ बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंहा माने ओ इलेक्ट्रिकनि दारै जोङो गोबां बादुलाबो जालांनो हमदों आर ना नोंथां। मानो होनना बुङोब्ला औ जोङो माने गावनि मावनांगौ खामानिखौ जोङो गोदो जिबायदि बिदि मावोमोन जेरै हाल खदाल जावनाय मानाय हालेवनाय मोसौजों हालेवोमोन ना गोदोनि दिनाव दानिया मा नो इलेट्रनिक बुस्थु ओंखारनानै जोंना जेरै ट्रेक्टरफोरजों हालौवो बायदि बायदि बिदिनो पावार टेलारफोरजों हालौवो दानियाथ' जों मो सौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला आरो जोंनिया दा ओ जेरै फांखा बा पेन होनो आरोना बे सफैनानै जों माने एसेबो माने जों गरमखौ सैज' खालामनो हायै बायदि जों जालांबाय आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां
माने आरो जोंना दा इलेकट्रनिक बुस्थु ओंखारनानै जोङो ओ गथ' गथाइफोर बै उन्दै उन्दै गथ'फोरा बिसोरनोबो जों दा मबाइल देखायदाव देखायदाव माने बिसिनि मेगननि पावार बा लेन्सफोराबो गाज्रि जालांनो हमबाय आरो ना मानो होनना बुङोब्ला दानिया गेलेनाय खारनाय बारनायनि जायगायावहाय जोङो मबाइल थुनानै जोङो थानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना औ
दा गथ'फोराबो बिदिनो मबाइल नायै नायै गावसिनि सोलोंथाइनि फारसेथ' बारा गोसो होनायखौनो नुला।
औ औ नंगौ नंगौ
माखासे जोंनि गेजेराव मोजांबो लाबोदों आरो गाज्रिबो लाबोदों आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां आंथ' बेखौनो सानो गासैहाबो मोजां गाज्रि मोननैबो दं हिसाबै ना गासिबो जिनिसा नो मोननै गुन थायो मोजां गुन गाज्रि गुन दा जोंनि सायावसो जों मोजां गुनखौ लानानै आवगायनो ना गाज्रि गुनखौ लानानै आवगायनो
जेनेबा जोंनि बाहायनायनि सायाव थाबाय आरोना नोंथां बियो औ जेरै जोङो ओ मोजां मोजां खौ नायनानै जोङो बाहायनो रोङोबा जोङो आवगायलांनो हागोन नाथाय गाज्रिखौ नायना ओ माव वोब्ला जोङो गाज्रियाव थांगोन जेरै साननानै ला जोंना इलेक्ट्रनिक बुस्थु नालाय बेयो माखासे जोङो गोबां सोलोंथाइबो जोङो बेजों जों मोननो हानाय जायो। जेरै कम्पिउ टार बा मबाइलफोराव जोङो माखासे गियानफोरखौ मोननो हानाय जायो।
औ
साख्रि एप्लाइ खालामनो मानो दानियाथ' गासिबो इलेक्ट्रनिक जुग नालाय इलेक ट्रनिक ओ जोङो मावजोबनो हायो आरोना नोंथां।
औ
नाथाय जों बाहायनो रोङाब्ला माखासे बेयावबो गोबां खहा दङ आरोना नोंथां जेरै जोंना माखासे थगायजानाय बा स्केम जायोना जेरै गावनि प्राइभेसि डाटा माखासे बेफोरो जोंना बाहायनो रोङाबा जोङो लिक जालांजो बो गासिबो।
नंगौ नोंथां।
जेरावहाय जोंनिया बेंक एकाउन्ट बा माबा मोनसेफोरा जोंना दोनथुमनाय रांफोराबो जोंना बाहायनो रोङाब्ला ओ बेनिफ्राय जोंना गोमालांजोबनो हमो रांफ्राबो।
नंगौ नोंथां।
औ
गोबां साबदानै थानांगौ जायो
औ मोजाङाव बुंनो थाङोब्ला जोंना आरो माखासे प्रटेक्टबो होयो जेरै जोंना ओ गिदिर गिदिर जेरै इन्टास्ट्रि बा बेंक बेफोरावहाय दखान गलाफोरावहाय जोंना सिसि टि भि थायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थारै जों माने माखासे ओ सोरबाफोर बुहुद माल लांखुमानाय मानाय बा खावनो फैनानै बेफोरनिफ्राय जों माने प्रटेक्टआव थानो हानाय जायो आरोना नोंथां
औ
ओ ओहम बुंनो थाङोब्ला जोंनि औ औ बुंनो थाङोब्ला ओ बांसिनानो जोंनियाव जौगानायबो लाबोदों आरो माखासे ओ आव बुंनो थाङोब्ला जोंना माखासे गारजि लामायावबो थांना थांनो लादों नाथाय बांसिनानो जोङो बाहायनो रोङोब्ला मोजांनि लामायाव जोङो आवगायलांनो हागोन आरो इयुनाव जोङो बांसिनै जोङो जौगालांनोबो हागोन आरोना नोंथां
नोंगौ नोंथां नों थिगखौनो बुंदों
अब्ला नोंथां जोंना ओ समाबो जानानै फैबाय माखासे उननि समायावहाय खाबु मोनफिनोबा मोजाङै गोदान मोनसे टपिक लानानै मोजाङै सावरायफिनोसैना नोंथां
जागोन दे नोंथां सावरायफिनजागोन
औ औ गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथांनिसिम औ औ गोजोननाय थाबाय दे
दे